हेल
हेल औ नोंथां
ओं
ओ आ औ खोनादों नोंथां
अ मा खालामदों नोंथां?
आं ओरैनो दं नोंथां नोंहालाय?
आङो नै नोंथां गामिनि बैसागु फोरबोआव रंजाहैनोसो ओंखारदों
नंग नोंथां
नोंगौ नोंथांमोननिथिं बैसागु रंजायाखै नामा?
नोंथां नोंसिनि बे एखेयानो
ए जोंनिथिंबो जोबोद गोगोमथार नै नोंथां।
औ जोंथिंबो बिदिनो ए खाम, जथा, सिफुं ला नानै हानजा हानजा मोसानो ओंखारगासिनो दं।
औ। अब्ला नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै दान्दिसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
सावरायजायो नोंथां दा ओरैनो दोनथखायो आङो।
औ औ नोंथां दे जोबोद मोजां मोनबाय आं सावरायगोन बुंनायखाय।
औ सावरायजायो नोंथां।
जोंनि ओनसोलावथ' दासिमबो बैसागुखौ जोबोद गाजा गोमजायैनो रंजायो नोंथां दा जोंथ' मिथिखायो नङा होन बा बैसागु फोरबोया बर' फोरनि मोनसे बोथोरजों सरजाबनानै खुंजानाय बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाइ फोरबो ना नों थां? नोंथांमोननिथिं गोदो गोदायनिफ्राय लानानै आथिखालसिम मुगायाव बैसागुनि फालिथाइयाव माब बाफोर सोलायनाय फैबाय नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां जे जोंनि जे बैसागु आजै आजौमोननिफ्रायनो ओ फालिबोनाय मोनसे बर'फोरनि बैसागु जे बे मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै बो थोरजों लोगोसे खाब जानानै जों बे बैसागु माने गोदान बोसोर होननानै लायो जों बैसागुखौ जे ओ सिगां जे सैथ्र दाननि जोबथा जे खालार बे खालारखौ जों जायखौ संक्रान्ति होननानै बुङो बे संक्रान्तियाव जोङो गिबियाव मोसौ मैसोखौ गामिनि जाम्फै दंग'आव होलांनानै बिसोरनि ओ मोदोमनि मैलाफोरखौ साफा खालामनानै आरो बिसोरखौ जे हांगार थाव गुबैखौ देग्लिनानै मोजाङै लगायनानै बिसोरनि मोदोमाव गाबफुननाय जायो नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां?
बेखौ माला फुनहोनाय जायो। माला फुनहोखांनायनि उनाव हाग्रायाव होहरनाय जायो नोंथां। आरो जे नोंथाङा जे होनदोंमोन जे जोंनि ओनसोलाव बैसागु रंजानाय बे माबायदि नंगौ नोंथां जोंनिथिं आजै आजौमोना जेरै फालिबोदों दासिमबो बेबायदिनो फालिबोयो गोदो आजै आजौमोना जे गामिनि रायजोफ्रा ज जयैनो ओंखारना नखर नखर ओंखारना बोराइ बुरि उन्दै ओनला गासैबो गामि दफायाव रंजानाय जायोमोन नोंथां।
नोंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां आथिखालाव दा जोंनि जे बैसागु फालिनाय बे मुलुग दरबाराव माने गोसारलांबाय नोंथां।
औ औ नोंथां।
ओ नोंथां आङो नोंनाव मोनसे बाथ्रासो सोंनो नागिरो जे जोंनि गोदोनिफ्राय आजै आजौमोना फालिबाय थानाय जे ओंख्रि बे गोखा गोखै जानाय बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन नोंथांनि ओनसोलाव बैसागु फोरबो फालिथाइनि सायाव नोंथांनिफ्राय खोनानो मोननानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां
गोखा गोखै जा नायनि फारसे आंबो नोंथांनो फंनैसो फोरमायनोसै
जागोन नोंथां
ओनसोलावबो गोखा गोखै जानाया संक्रान्तिनि जोबथा सानखालि जायो नोंथां सै थ्रदाननि जोबथा सानखालि जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय गोबां माखासे बायदि बायदि मैगं मैलाफोरखौ खानानै संनानै जानाय जायो नोंथां बे मैगं मैलाफोरखौ जयैनो खेबसेयैनो सायनानै बेदर अमा बेदर नङाब्ला दाउ बेदरफोरखौ होनानैबो संनाय जा जायो जोंनि ओनसोलाव बेखौ गोखा गोखै जानाय होननानै बुङो आरो खायसे ओनसोलाव खुंखा जानाय होननानैबो बुङो नालाय नोंथां दा बे गोखा गोखै जानायजों मोनसे फोथायनायबो दङ जाहैबाय नोंथां बेनो जाबाय बोसोरसेमानि गामियाव बा नैबे ओनसोल ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरा मावनानै दांनानै जानायाव माबाफोर देहायाव बेमार आजारफोर जादोंब्ला बै गोखा गोखै जानायजोंनो देहानि बेमार आजार खारसारनानै गोजाम बोसोरजों गोजाम बोसोरखौ जेरै बिदाय होनाय जायो नङा होनबा नोंथां बेबादिनो गोजाम बोसोरजोंनो बै बेमार आजारफ्राबो जाहाथे थाबोफाथोंसै एबा खारथोंसै होननानै फोथायनानै गोखा गोखैखौ जानाय जायो दा नोंथांनो आङो बै गोखा गोखैयाव मा मा मैगंखौ खानानै एबा खांनानै जायो बेखौबो एसे फोरमायदिनि औ जोंनियाव गोख खा गोखैयाव राय दोंनि बिजौ दौस्रेम थाराय बिफांनि गोरलै बिथ आरो बुरि थखन एलांसि मान्दे लाफा सायख
आरोबाव दङ जोंहा दिंखिया मान्दे दाउ फेन्दा मैगं मानिमुनि खानसिया
बेफोर गासैबो मैगंफोरखौ खानानै लाबोनानै नै सायनानै खेबसेनो जयै संनाय जायो नोंथां दा नोंथांनि ओनसोलाव बे गोखा गोखै मैगंखौ मा मा मैगंफोरखौ खाङो ना जोंनिजोंनो गोरोबनाय नामा नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायदो।
नंगौ नोंथां दे नों जा खोन्थादों बे गासिबो मिथिंगायाव मोननाय जे ओंख्रि गोथां मैगं थाइगं जा नोंथाङा जे खोन्थादों बेखौनो गासिबो खनसायनानै जानाय जायो नों औ जाहाथे फैबाय थानाय बोसोराव बेमार आजार जाया बे मोनसे फोथायनायखौ लानानै जोंनि गामिथिंबो जोंनि ओनसोलाव बेखौ जानाय जायो नोंथां। नोंथाङा जों जे जोंनिओ बैसागुआ बे बोथोरजों सोमोन्दो गोनां नङा होनबा नोंथां? थां बे बोसोरो गोदान जों बोथो गोदानाव बिलाइ खिलिनायजों फिफां बिलाइ दाउ खौऔ गाबनायजों ओ जोंनि जे बुरि-बुरिनि हान्जा बोराय बोराय हान्जा सेंग्रा सिख्ला हान्जा आरो ओन्दैफोरनि हान्जा ज-जयैनो गामियाव गोसो होसार होसार खाम जथा सिफुं बेखौ लानानै मोसानाय जायो जाहाथे फैबाय थानाय जोंनि जे दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव जोंहा माइ आबाद गायनां सिगौ ओ गावनि जानायखौ बुथुमना लानो थाखाय दा बैनि खौ साखा फारा जानो थाखाय जों सिगां बोथोर गोदान हाबनायजों गोसोनि जे रंजानाय बेखौ सिगांग्रो लाखायो नोंथां। नोंसो नोंसोनिथिंबो बेखौ लायो नामा नोंथां? जे जोंनि जि बि दा होनदों बेखौबो।
जोंनिथिंबो नाथायबा जोंनिथिं मोनसे गोदानारि सोलायनाय फैदों नोंथां। गोदो गोदाय जेब्ला जों गामियाव उन्दैक्षउन्दै सम सममोन अब्ला बैसागु फोरबो खौ जौसांनि फारसे लाबोनानै फालिनाय जायामोन नोंथां। जेसेबां हागौ गामियावनो नखर नखर बेरायदिंनानै गेदेरा उन्दैनो बोर सारस्रिनाय आरो उन्दैफोराबो गेदेरफोरखौ मान होनाय बेफोरनि गेजेरजोंनो रंजा बाजा जायै लोङै मेथाइ रोज जाबनानै गोद दान बोथोरखौ बरायनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथां। जोंनि ओनसोलाव गोबां माखासे बरफोरनि दोरोङारि गेलेनाय खेला गेलेनाय दोरोङारि माखासे मेथाइ खननाय दोरोङारि माखासे मोसानाय बेफोरखौ लानानैबो गामिनि उन्दै-उन्दै गथफोरखौ बैफोर माखासे आयदाफोरनि सायाव जाहाथे बै गथ गथ उन्दैफोरा बावनानै थाङा सोलोंनानै लाखिनो हायो बेफोरनि थाखाय नोजोर बोनानै बैसागु फोरबोखौ जोबोद मोजाङैनो आब ब्रुथिजों जौसांनि फारसे लाबोनानैबो फालिनाय जाबाय नोंथां।
नंगौ नोंथां उम
गिदिरफोराबो बैसोगोरा सुबुंफोराबो बोसोराव खे खेबसे गोबां बायदि बायदि रंजानायनि गेजे नो दोरोङारि खेलाफोरखौ गेलेफायो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
दुरुं बोनाय, सियार सिखलायनाय, थालिर बिफां गाखोनाय बेफोर खेलाफोरखौ गेलेनाय जायो। जोंनि ओनसोलाव नोंथां।
दा नों खोन्थानाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बेखौ गेलेनाय जायो नोंथां। जैरै जोंनि बे दोरोङारि गोदो आजै आजौमोननिफ्राय सोलिबोनाय बेखौ बुरखां बुर खां जोंनि ओनसोलाव माने गेलेबाय थानाय जायो। दा नोंथाङा जे बुंदोंमोन
अब्ला नोंथां सावरायनायखौ दोन्थनोसै नामा नों थां?
जागोन नोंथां दे दोनथ' जासिगोन।